हेलौ
अ नोंथां खोनादों। नोंथाङा। मा खालामदों नोंथां?
मा खालामो नोंथां।
औ
अखाबो हागासिनो दोङो थानाय थानाय जानाय खस्थ' जादों नोंथां जोंनि थिं
अ दैबाना जादों होनबा नोंसिनिथिं।
दैेबान जादों नोंथां औ। न'स' लोमदों थानाय जानाय खस्थ' दा सिस्कुल कलेजस दंफै र' नोंथां
अ नुगो नामा नोंथां।
औ नोंथां थांनो हायाखै दैबाना जादों।
औ। मालानिफ्राय जानाय नोंथां दैबानाया?
मैयानिफ्राय बे जादों नोंथां।
अ दैफोरा रानाखै होनबा?
रानथ'वाखै नोंथां न'आ ओरैनो माबाय बाय बाय लामाफोराव दं आरो नोंथां। थांजाया थांजाया दा दै जाजोबना दं लामाफोराव
नोंथांलाहानियावलाय न'आवलाय न' नोंथांलाहानि न'आवलाय हाब ना हाबाखै दैयालाय?
हाबदों नोंथां हाबनायखायथ' दा बेलेगावसो दोंथ'यो जों दा। इस स्कुल कलेजाव मानसिफोरा
ओमफ्राय नोंथांमोननि गामि नि मानसिफोरालाय माबायदि सोलिना दं नोंथां बेलेगाव थांदोंना ना सोरबा बहाबा थादो बेफोरबायदि बाय गुवारै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
आलाय सिलाय जाना दों नोंथां जानाय लोंनाय खस्थ' थानाय खस्थ' बिदिनो सोलिना दथ'यो र' दासान्दि
अ आरो जेरै ओइ ओ जिब जुनारफोरा जेरै मोसौ अमा दाउ बिदि बायदिसिना दंना बेफोरखौ माबायदि जोथोनै लाखिदों नोंथां?
फोरखौ नोंथां लोगोआव लाबोफादों आरो ओ आदारफोरखौ माबा जिगाब मायाबा माबि बिदि दाना साल होनना लाखिना दोनथ'दो आरो नोंथां साननैसो।
औ नोंगौ नोंथां। बेनिफ्राय नोंथांमोना सरकारनिफ्राय जेबो हहाय सुबिदा मोनाखै नामा नोंथांमोना?
मोनदों नोंथां तिर पाल मोन्दों बेनि उनाव ओ माइरं मोनदों ओ जानाय लोंनायनिथ' माइरं मोन्दों बेनिफ्राय दालि मोनदों आरो बि बि मोननैखौल'सो मोनदों नोंथां।
औ।
सरकारनिफ्राय बेफोरखौ सहाय मोनदों आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ।
उम।
नोंथांमोननिथिंलाय ओरैनो दैबाना जायो ना जाया?
जोंनिथिं अखा हाबा ओरैनो एसे एसे जायो बारा जाया आरो नोंथां जोंनि
लोमनो जायान'नोंथां नोंसोरनिखिं?
बेयायदि दै जाया आरोना नोंथां।
औ जानो ओमबा नों नोंथां मोननिखिं। जोंनिखासो अयतासार थानो हाया मोसौ थानो जिब -जुनार
औ उम दैबाना जादोंब्ला नोंथां मोनथिं गायनाय फुनायाथ गैखाया गैथ'वा होमबा नोंथां‌?
औ हो गायदोंमोन गामियाव औ गैला। हामा -हामा जाजोबसिगोन नोंथां गामियावबो गायदोंमोन सोरहाबा सोरहाबा बेबोथ' दै सिङाव थाबाथ' हामा जाजोबजासिगोन नोंथां।
औ- औ नंथां नंगौ।
गोदान गायफिननांसिगोन बेबो खस्थ' ओरैनो थांसिगोन नोंथां हालेवनाय खदाल जावनाय खोथिया फोनाय बेफोर खस्थ'आ।
उम-उम -उम नोंथांमोननिथिं जे दैबाना जायो बे दै बाना खौ ओ दै फायनाय जायगाखौ थाखाय सोरकारा जेबो राहा लामा लायाखै नामा नोंथां? जेनेबा ओ दै फायनायखौ होबथाना लाखि नो थाखाय मायबाफोर बाथ्रा बुंलांङाखै नामा सखार फोराबो?
बुंनो नागालांदों नोंथां ओइबार फायनाय बोसोराव माबा बनायना सुइसेट बनायना होगोन होननानै जोंनिथिं
अ- अ -अ जेरै दै ले दै थाग्रा जेरै दैमाजिंफोराव ओ माथावरि बेफोरबायदि बायदिसिना थायोना नोंथां बिफोर माथावरिलाय देमु दंना गैया
माथ माथ माथरि दं नोंथां माथुरिया दों दोंबाबो गाहायलै माथुरिया जोंनिया नोंथां फायनाय बोसोरावसो खोनानै सुइसगेट होगोन होननानै बुंना गालांदो सरकारा माबा खालाम दा सरखारानि बाथ्रा
औ
जागोना जाया खुनु गेरान्थि गेरान्थियानो गैया बिदिनो जायो नोंथां जोंनिखि माइ हानो टाइमावबो माइया मोनबाथाय दैबाना फैनानै बिदिनो सिलिंखार खालाना गालाङो जोंनिथिं
अ नोंथांमोननि गामिया बिद मा होनो नोंथां
बाकि खबरफोरा मोजां बालाय नोंथांमोननि नोंथांनिया
अ नोंथां दंथ'यो गेजेरावनो
अ
नोंथांमोननि गामिया बिदिब्ला दैज्लां बोथोर फैब्ला दैबानाजों नो बुंफबना थानो गोनां जायो आरो ओमबा नोंथां
दैज्लां बोथोर फैबाथाय औ
जेरै आरो मोब्लिब जेरै लाइन मोब्लिब बेफोरबायदिनि बाय ओ सुबिदा दंना गैया नोंथांमोन नि गामियाव
लाइननि
अ नोंथां
दङ नोंथां
अ जेरै अखा हाबाथाय दैबाना जाबा नोंसोर नोंसोरनि जेनेबा ओ नोंसोर सोरनि गामिनि लाइन खौ दानना दोनदों नामा नोंथां?
औ नोंथां दा एबान दा जानाय साननैसो दा जानथ'आखै नै दङ जादों
औ
नोंथांमोननि गामिया दैबानाजोंनो बुंफबना थानाय होनबा न'
नोंथांमोननिखिंलाय दालाय मा सानदि खेथिफोरा अखा दै जेन'खा दा गायनो हादोंना हायाखै खेथिफोरखौ?
माथोखौ मोजां खोनायाखै नोंथां नों थाङा बुंफिनबा हामगौ
हेलौ नोंथां
अ नोंथां नोंथांनि माथोखौ मोजां खोनाफायाखै माने
आं बुंदों जे नोंथांमोननिथिं दा गायनाय फुनाया मा रखम सोलायगासिनो दं होननानै?
औ जोंनिथिं गायनाय फुनायालाय मानसिफोरा गायगासिनो दं। बिदिनो खो खोथिया फुनाय हालेवनाय आलि दाननाय माइ गायनाय बिदिनो
औ‌ औ
जोंनिथिं माने मानसिफोरा बा बांसिनानो गायफ्रामजोबबाय
औ औ आरो जेनबा औ नोंसिनिखै दा जेनबा जोंनिथिं जेनखा दै बानाया सिलिंखार खालामलाङो बिदि बायसाथ' जायाना नोंथांमोननिखिं गायनाय फुनाय टाइमाव?
ओहो नोंथां जोंनिथिं दै जाया नालाय बेनि खायनो बेफोरबायदि जाया आरो।
औ औ
दाबो गायनाय फुनाय सोलिगासिनो दं आंनाबो खामानि दं। हौवानि खोथिया फुनाय खोथि थिया रोगानाय बिदिनो बायदिसिना अखा जोंथिं अखा हाबाय दं बेनिखायनो आं फोथाराव ओंखारथ'खै आरोे
औ
उम
ओंखाम सोंखाम जाबाय नामा नोंथाङालाय?
ओंखाम नि जाबाय नोंथां।
औ ओरैनो नोंथाङालाय फरायो ना फराया कलेज बा स्कुल।
मा होनदों नोंथां?
नोंथाङा ओरैनो फरायो ना फराया कलेज बा स्कुल थांङो ना थाङा नोंथाङा ओरैनो?
औ नोंथां आं फरायनायाव फरायो आं डिग्रियाव फरायगासिनो दं आरो नोंथां।
औ बेसांसो गोजान जायो ओरैनो ननिफ्राय कलेजा?
जोंहानि न'निफ्राय कलेजआ जेरै सात आट किल' मिथारसो गोजान जायो नोंथां।
औ
बिदिनो साद' खदाय आङो ओ बाइक लाानानै एबा ओ जेरै बेटारि गारिफोर दंना बेफोराव गाखोनानै थाङो आरो नोंथां फुङावनो ओंखारलांनो गोनां जायो।
औ
क्लास जायो क्लासा नौ थानिफ्राय जायो बेनिखायनो आङो फुंआव नो ओंखारलांनो गोनां जायो आरो नोंथां‌। उम नोंथाङालाय फरायो ना फराया?
आं फरायोमोन नोंथां आं माबा एबार फार्स सेमावमोन दा इ साननैसो आंङो थांनायानो जायाखै दै बानानि थाखाय थांनो हाथ'वाखै
औ
लोगोफोरा थांबाय थायो आं आरो दा बोरै थाङो दा दा दै बानानि अ प्रब्लेम इ साननैसोआ थांथ'आखै आरो आ
अ नोंथां
जानाय लोंनाया खस्थ'